हेलौ अ अ मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय।
बावहरबाय।
आंनि मोजाङै खोनादो ना? थिगानो दं ओमफ्राय आङो मोनसे आयदा लानानै नोंथांजों सावरायनो होननानै नोंथांखो कल हरनाय जादों। नोंथाङा आंदो सावरायफानो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां।
अ दा आङो मिथिनो लुबैजों मिथिनो लुबैदोंदि दा जोंनि बर' हारि ना बे बर' हारिया ओरैनो मा मा फोरबोखो फालियो दा बे मोननैसो फोरबो नि मुं फोरमायनो हागोमोन ना?
औ औ हायो। बर'फोरनि फोरबो होनना बुंबाथ' बैसागो फोरबो ओम मागो फोरबो
आतसा
बेनो
औ
ओमफाय ओम ओंस होनलाय नोंथाङा
औ। दा जोङो ओ नोंथाङा होनबाय बैसागो फोरबो नङा होमबा? दा बै बैसागो फोरबोखो माबायदि खुंनाय जायो दा बैसागो फोरबो फालिनायाव खुंनायाव जोंहा मा बायदिब गोहोम गोग्लैयो बा बैस सागो फोरबो फालिनायाव ओ जोंनि मायबाफोर मुलाम फा जायो जाया बिनि सायाव फंनैसो बुंनो हागोमोन ना?
ओं बैसागो फोरबोखौथ' जोङो गोदोनिफ्रायनो खुंबोबाय जोंनि आजौ आजौ आजौ आजैमोन समनि खायनो बैसागो फोरबोआ दङ होननानै बुंजायो बै सागो बैसागोखौ बयबो खुङो खुंनाया किन्तु बयनिबो नियम बा ओ खान्थिया बेलेग बेलेग आरो।
आतसा।
ओं जोंनि बैसागो फोरबोआव गिबियावनो मोसौ बैसागो बेनि उनाव मानसि बैसागो। मोननै रोखोमनि आरो। बैसागुआ।
औ औ।
औ ओमफ्राय मोसौखौ जेनेबा लास संकान्त्रि। दिनाव थुखैनाय जायो ना मा बिदि होनो ओमफाय आङो गाव थुखैयैखाय बारा एसां जोंनि न'आव। नवाव मोसौ गैयैखाय एसां मोजां मिथिया। औ बेनि उनाव ओमफ्रायो से से खालार बैसागोनि से खालार फैसिगोन। बेहायो उम। गिबि बैसागो सान होननानै बे-बे समाव बा बे सानखालि जोङो गोदोरफोरा उन्दैखौ बोर होयो आरो उन्दैफोरा गोदोरखौ खुलुमनानै बोर लायो बेफोरबायदि नियमस सोलिबोदों आरो जोंनिथिं।
थारमाने मोनसे ओ जोंनि ओ मानसि समाजाव जिहेथु ओ गिदिर उन्दै मोनसे बैस सो थायो नङा होनबा। दा बे बैसो गिदिरखौ मान होनाय उन्दै औ मा होनो गिदिरखौ खुलुमनाय बेफोरबायदि मोनसे ओ नेमखान्थि बानायनानै जोङो से खालार खालि फालिनाय जायो आरो नङा होमबा दा बेफोरबायदि ओ खालामनायाव ओ जोङो उन्दै-उन्दै गथ'फोरखौ ओ जोंनि बिमा बिफ फाखो खुलुमनो थिनो बिथोन होयो बा जोङो जोंनि आइ आफ फाखौ खुलुमो गिदिरखौ खुलुमो दा बेफोरबायदि ओ जोङो खुलुमनाय मोनसे आखल आखु दिन्थिनायाव जोंहा मायबाफोर जौगानाय फैयो नामा? बेनि सायाव फोरमायनो हागौमोन ना?
जौगानाय होनोबाथ' बेफोरबायदि जौगानाय आङो जेबो दायो माने जोंनि बेखिनि ओनसोलाव जेबो नुवाखै आरोना। माने बेयो मोनसे नियम। ओं।
आं नैखोसो बुंनो सानदों जे थारमाने ओ जों नै फोरबायदि बैसाग गोनि जिथु से खालार खालि जिहेथु उन्दैया गिदिरखौ खुलुमो नङा होमबा आरो गिदिरा उन्दैफोर अननानै मा होनो अननाय होयो अननानै बोर होयो। नङा होनबा दा बेनिफ्राय जोङो मोन से बाथ्राखौ जों नुनो मोनो थारमाने मान होलायनाय लालायनाय। आरो बेबायदि मोनसे सोमोन्दो बे सोमोन्दोआ जोंखौ मा होनो आखल आखु दानायाव मोनसे जौगानाय लाबोयो गथ'फोरखौ आरो। गथ'फोरखो आखल आखु औ आखल आखु दानायाव जौगानाय लाबोयो नङा होमबा दा जोङो जेब्ला जुदि जोङो बेफोरबायदि मोनसे नेम खान्थिखो जोङो जुदि बावगारोब्ला ओ जोङो मोनसे समाव ओ गिदिरा मा उन्दैया मा जोङो जेबो सिनायथि मोननाय नङा आरो जेबो मान सनमाननि बाथ्रायानो थानाय नङा। गासैबो मोनसे समानै खामानि मावनाय बायदि जागोन। ओमबानिया जोंनि बे आखल दानाय बे मोनसे आखल दानायनि मोनसे आयदाया मा जागोन जोबनानै थांगोन दा बेखायनो जोंनो ओ बैसागोनि एक थारिक खालि ओ बे खुलुमनायखौ जोङो लानाय जायो।
औ औ सैथो नोंथाङा होननाय बायदिनो।
अ दा इनिफ्राय नोंथाङा माबाफोर आरो बैस बैसागोनि बागै फोरमायबावदो।
औ ओमफाय बे ओ बे मान होनाय लानाय बोर सारस्रिनाया जेब्ला जोब्बाय ओ ओमफाय बेनि अखानायै जोङो ज' ज' जाजाय बयबो ओ मोसायो जेनेबा गथ'फोरा गथ'फोर मागियो ओ ओमफाय सिख्ला सेंग्राया सिख्ला सेंग्रा बोराय बेन सोबा बोराइ बेन्थ' बेफोरबायदि ज'ज' जाजाय जोंहा गाव बयनिबो न'खर न'खर थांनानै बैसागो मागिनायखौ जोङो नुयो आरो दानि दिनाव ओ गोदोयोथ' द' दिनथिम आं मा होनो मागियो बा मोसायो रंजायो बेफोरबायदि होननानै खोनायोमोन ओमफ्राय दायो सानथामखौल' जोङो फालियो आरो बांसिनानो।
आतसा
ओं आरो नोंथांमोननिथिं माबायदि फालियो बैसागुखौ
औ ओ दा ओ बैसागो मागिनाया थ' बेफोरबायदिनो जाबाय ओ जोङो मा होनो एखौ सैथो सैथोनि लास खालि ओ जोङो माबा माबा मोसौ बैसागो फालिनाय जायो। बेनि उनाव जोङो बैसागोनि‌ एक तारिक खालि खुलुमनाय मान बावनाया फैयो दा बेयाव जोङो खायसे खायसे मा खालामो जोंनि जिथु मोनसे धोरोमजों लोब्बा दङ नालाय दा बेनिखायनो बै एक थारिक खालि ओ जोंनि न'खरनि मोजांनि थाखाय खायसे खायसेया न'खराव मोनसे फुजा होयो आरो दा बे फुजा होनाय मोनसे खान्थिखौ लानानै होयो जेराव जोंनि बे बैसाग बैसागु फोरबोआ मा होनो ओ थोंजोङै जोंङो बेखौ धोरोमजों लोब्बा दोङ होननाबो जों बुंनो हायो आरो बेथ' बैसागो मोसानाय मागिनायाथ' मोनसे हारिमुजों लोब्बा गोनां जोंनि मोनसे एंगारायै फोरबो एक थारिख खालि जोंङो बेफोरबायदिनो मोनसे धोरोमजों लोब्बा लाखिनानै जोंङो खामानि मावनाय जायो
औ
दा फारसेथिं जोंङो ओ बैसागो मागिनायाव जोंहा सेंग्रा सिख्ला जोंङो गोबां बर'नि दामजु लानानै मागिनाय जायो उन्दैया उन्दै हानजा दानानै मोसायो सेंग्राया सेंग्रा सिख्ला मोसायो बोराय बुरैया बोराइ बेन्थ' गासै जोंङो ज' लोगो नांनानै मा खालामनो मोसानाय जायो दा बेफोरबायदिनो जोंङो रंजानानै ओ मा होनो बैसागोनि जि मोसानाय हाबाफारिखौ फजोबनाय जायो आरो दानियाथ मा जाबाय जोंनि समाजाव मोनसे ओ मोजां थासारिसो फै जों ना गाज्रि थासारिसो फैदो जों बेखौ मिथिला नाथाय दानिया बैसागोनि समाव गोबां मोनसे फांसन खुंनायखौ नुनो मोननाय जाबाय आरो
औ औ नंगौ
फन खुंनाया जोंनि बैसागो लाफानानै मोनसे बैसाग फागो जों दाजाबदेरनानै मोनसे फांसन खुंनाय जायो आरो
ओ ओ नंगौ खुंङो जोंनि ओनसोलावबो नुयो
दा आं नोंथांनाव नै मोनसे बाथ्राखौसो ओ सोंनो लुबैदों दे दा जों बेफोरबायदि फानसन खुंनानै रां रुफा खरस खालामनाया जोंनि हारियाव माइ बाफोर ओ जौगानाय लाब होगोन ना मायबाफोर खहा लाबोयो बेनि सायावसो बुंनो हागोन ना?
औ आं आं साननाय बायदि आं बुंनोसै नोंथां माने आं सानो आरो फारसेथिंबा माने जौगानायखौ नुहुरो फारसेथिंबा मा गाज्रि लामाखौबो नुहुरो बिदि बुंनांसिगोन माने जाय मोज मोजांङा मो। मोजां बेहाय गावबा गावनि रोंगौथिखौ देखायनो हायो जेरै मोसानाय बा मुसुरनाय बेफोर। खौ देखायनानै बा माबा मोनसे। से फावथिनाफोर रायजोनि गेजेराव देखायनाय बेबो मोनसे जौगानाय। बेहाय माने दिन दिन्थि। फुंनानै गाव गावखौ। दिन्थिफुंनो हानाय मोनसे आरो बेहाय सुबिदा दंङ आरो। ओमफ्राय आरो फारसेथिं बुंनो। नो थांङोबा सोरबा सेंग्रा सिख्ला।
आतसा।
ओ अबेबा खनाथिं जिरायनानै जौ जुवा लोंनाय बा माबा मोनसे गाज्रि सोदोब बाहायनाय रायज्लायनाय बे बेफोरखौबो नुनो मोनो आरो।
आतसा आ।
सोरनिबा थाखाय जाय बाहायनो रोंनाया बेनि थाखाय मोजां जा बाहायनो रोङाखै बिनि थाखाय गाज्रि होननानै आं सानो आरो नोंथां।
औ आतसा। ओ दा आं गैयिनि गेजेरावनो नै मोनसे बाथ्राखौ दाजाबदेरना बुंनोसै। ओ जोंनि फांसन खुंनाया ओ दा थारैनो ओ जायखिजाया माबा मोनसे खामानि मावोब्ला ओ बेनिफ्राय फिथाइ मह रै मोजां थायगोन नङाबा गाज्रि फिथाइ थायगोन। आरो खायसे खायसे खामानियाव मोननैबो फिथाइया थायखागोन हयथ' गाज्रि ओ गाज्रि गोहोमाबो गोलैयो आरो मोजांबो गोलैयो। दा आङो मोजां दिगावनैखौनो बुंगोन दा जोङो फांसन ओ खुङोब्ला जोंनि बर' फोरनि मोसाखावरि बा देंख खोथिगिरिफोरखौ जोङो खाबु होनाय जायो आरो बिसोरनि जोङो रांफावरिसे मदद होनाय बायदि जायो आरो। जाहाथे ओ मोसानानै बा देंखो बोनानैबो ओ जोङो समाजाव जोङो नख खरखो सोलिनो हायो बे मोनसे लामाखौ दिन्थि नाय जायो आरो आरो फारसेथिं गाज्रि होनना बुङो ब्ला जोङो ओ गोबां जोंहा रांखान्थि गाज्रि जायो। ओ जोंनि जिथु फरायफुबाय थानाय गथ'फोरनि थाखाय ओ जिथु मोनसे रंजानायनि हुदा बे रंजानायनि हुदाया बिखायाव माने गोबां जायो आरो जेब्ला रंजा नायनि हुदाया सासे फरायसानि गथ' फरायसा फरायसुलिनि गथ' जुदि हाबोब्ला बेयो बांसिन रंजानायनि थासारिखौ नागिरगोन जेराव जोंहा फरायनाय बा लेखा फरायनाय गियान आरजिनाय दा बेफोर लामाखौ लासै लासैनो बिसोरो गारनो नाजागोन आरो दा बे मोनसे जोंनि गाज्रि गोहोम दा आं बेखिनिखौनो बुंनो सानो आरो बै
नंगौ नंगौ नोंथां।
ओ दा बेनि सायाव नोंथाङा माबाफोर आरो बुंबाव सानो नामा बैसागोनि सायाव?
बैसागो होनोब्लाथ' जों मिथिनाया बा आं मिथिनाया बेखिनियानो आरो नोंथांजों सावरायनानैबो माखासे बे मिथियैखौबो मिथिबाय।
औ
ओं ओं औ औ ओमफफ्राय आरो गुबुन मोनसे फोरबोनि बागै जोङो नांगौबा बेलेग मोनसे फन कलाव रायजलायनोसै ना नोंथां?
औ जागोन दे होमबा जोङो औ दे दे दे गोजोननाय थाबाय दसे सम मोन नायनो गोजोनथों।
औ औ गोजोन्थों।